औ खोनादों दे नोंथां बुं।
नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां आंनो एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां ए सावरायजागोन
औ दाहाय आं बुंनोसै जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' आरो। जों अमा बेफोरबायदिखौहाय माबायदि संनाय जायो बिनि सायाव आं आंनो एसे गुवारै फोरमायनो आखायाव लादों नोंथांआ आंनो समनो हागोन ना
हागोन दे नोंथां दे फोरमायजागोन
जेरै जोंनि दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरै औ अनला जों दाउखौहाय बुंद्रोनोसै आङो जे जोंनि बर'नि एंगार हायि मोनसे गोथाव मैगं आरो बियो बेखौहाय बुंनोसै आं दाहाय जे जों अनलाखौहाय माबायदि सङो जे जों अनला संनोबा गावनि नांगौ सेबां माइरंखौहाय सुनानै लानो नांगौ बिनि उनावहाय बेखौहाय जोङो मोजाङै सारायाव खिरखायावहाय मोजाङै फेसेवनानै दोननांगौ जाहाथे बे अन गुन्दैया माइरंआहाय दैया मोजाङै रानो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै रानो अब्ला बेखौहाय जोङो बा ग्रेन्डार सोरब दानियाथ' बांसिनानो ग्रेन्डारावसो देयो उलारफोरावथ' दानि आथिखालाव एफा देनायखौ नुनो मोना बांसिनानो गेरेन ग्रेडाराव देनायखौहाय नुनो मोनो
जे जों बे अनखौहाय मोजाङै जेखियावनो देया लाया मानो मोजाङै गुन्दै खालामज'नांगौ आरो बेखौहाय जाहाथे गथाव गथायै दोननो नाङा बेखौ मोज मोजाङै बेफोरबायदि देनानै लानायनि उनावहाय जोङो दाउजों संनोब्ला जोङोहाय दाउखौहाय मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ बिनि उनावहाय जेब्ला बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै एवफ्रम खाङो अब्ला बेखौहाय जों थिखांनानै दोननांगौ बिनि उनावहाय जोङो औ दै होनानै खारैखौ होना होनांगौ आरो आरो बानलु बानलु संख्रि बेफोरबायदि फालौफोरखौहाय होना होनायखौ जों नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बे दैया मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे अनला खारैखौहाय फ्रि फ्रि होना होनायखौहाय आरो फ्रि फ्रि होबाय होहोलांबाय बि थागोन आरो बे फ होनायनि गेजेरावनो जों गारबाजोंबो एरना नांगोन जाहाथे बे अनला खारियाहाय सिङाव गोदोनाहै गोदोनानैहाय खामा बेनि उनावहाय बेखौ बेफोरबायदिनो एरै एरै होबाय थानानै जेब्ला बे अनला खारियाबो मोजां बेफोरबायदिनो गोदौगोन अब्ला बिनि उनावहाय जों जे नुनो मोनो जे दाउ बेदरखौहाय होना होनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै गोदौगोन खारै संख्रै बेफोरबायदि नांनाय जागोन गावनि सेसेबां नांगौखिनि ओंख्रिखौ लाखिनानैहाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो गंगार थुन्दिया गंगार सुनन्दियाखौ होना होनायखौ नुनो मोनो दाथ' दुन्दियाखौ मोननो थाङा बांसिनानो गंगार थुन्दिया ओ अरायमाखो थायो नालाय बांसिन दाहाय गंगारसुनजिया होनाय खौहाय नुनो मोनो आरो जेब्ला बियो मोजा रानथेब थेब जागोन गंगारदुन्दिया होनायखौ खोहाय नुनो मोन बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजां जायो अब्लाहाय जों बे अनला खारैखौहाय बेफोरबायदिनो बोखांनानै दोनो आरो बिनि उनावहाय आं दा बुंनो थांसै सबाय आरो साम'नि बेलायाव माबायदि सङो सबाय आरो साम'नि बेलायाव संनायखौहाय नुनो मोनो जे जोङो फार्स्ट अफ अल ओ बेफोरबायदिनो साम'खौहाय जोङो मोजाङै गलानिफ्राय बायना लाबनानै बा सोरबाया दंग'निफ्राय बेफोरबायदि खननानै लाबोनानैहाय
औ
मोजाङै बेखौहाय बिनि खुगाथिंनि खुगाखौहाय ओ आरो बख'गोन आरो बेनि खुगानि दाखोनखौहाय उनथिंनि लेनजायखौहाइ दानसनानै होगोन आरो बिनि खौ आरो बिनि उनावहाय खौहाय जोङो मोजाङै बिनि आइरना खारथों होननानै खारजिदों बा माबा बेफोरबायदि मोजाङै हगोन आरो हखनायनि उनावहाय जों बेखौ बेफोरबायदिनो दैयाव सोमनानै दोन्थ'गोन बिनि उनावहाय जेब्ला जों बेखौहाय सबायजों संगोन अब्लानि बिनि सिगाङावहाय जोङो साम'खौहाय मोजाङै मोजाङैहाय एवफ्रामनानै लागोन आरो एवफ्रामनायनि उनावहाय बे साम'खौहाय बोखांनानै दोनथ'गोन एवफ्रामनायनि उनावहाय बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे ओ गोदोनि दिनावथ' एफ थाव जायामोन नाथाय आथि खालनि दिनाव बांसिनानो नुनो मोनो जे थावजों एवग्रोना लानायखौहाय फार्स्टआव फार्स्ट अफ अल जों थावजों एवग्रोना लागोन बिनि उनावहाय मोजाङै बानलु संख्रि बेफोरबायदि खारैखौहाय होखागोन बिनि उन नाव नांगौसेबां दैखौ होनानैहाय जेब्ला बेबो बिब्दिनो गोदौगोन बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे सामखौ होना होनायखौहाय बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै गोदौगोरोनांगौ गावनिसेबां जागोन बिब्दिनो जोङो बोखांनानै अनलाजोंनो बेफोरबो अनलाजोंनो सेम जायो बेबो संनाया बेफोरबायदिनो गावनि नांगौ आन्था ओंख्रि जाबाथाय बेखौहाय जों बेफोरबायदिनो बोखांनानै दोनसिगोन आरो आरो नार्जिजों अमानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों नारजिखौहाय जोङो गावनि नांगौ आन्था बेफोरबायदिनो सोमना बा सोरबाया रुनानै रुयो सोरबा सोरबाया दानिया आथि खालाव बांसिन नुनो मोनो जे गोखाखौ जानो हाया गोखा जाबा जे खर' नाय जायो मानाय जायो होननानै मिथिनो मोननायखौ जों मिथिनो मोनो आरो स खौ जोङो फार्स्टावनो रुनानै लाग्रोगोन रुनायनि उनावहाय जेब्ला मोजाङै रुगोन बिनि उनावहाय जोङो सारायावहाय बेखौ मोजाङै खारैजोंहाय बेफोरबायदिनो सं फास्स्टावनो एवग्रोगोन बिनि उनावहाय जनि उनावह बिदिनो फालौ संख्रि बेबायदिखौ होग्रोना लागोन होनानै जेब्ला बियो मोजाङै जागोन मोजाङै गोदौगोन अब्ला जोङो अमा एवनानै दोननायखौहाय जों बेयाव होगोन आरो बिनि उनावहाय होनायनि उनावहाय बेबो गावनि नांगौसेबां ओंख्रि जाबाथाय जों बे बेखौहाय बोखांना दोनसिगोन आ न बेफोरबायदिनो जे जोङो खारैखौहाय मानिफ्राय मोनो होनबा थालिर मादानिफ्राय मोनो आरो मुदुफुर बिफांनिफ्रायबो मोनो मोनो आरो जों सदा होनायखौबो नुनो मोनो जे सोरबा सोरबाया सदा होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो अनलाखौहाय जे जोंनि अनलाया मोनसे दोरोमारि ओंख्रि जे जों हरावहाय हाथासुनि खुरोबाथाय जों नुनो मोनो जे खैना गोदाना अनलाजों दाउजों संनानैहाय बरनो जे हाथा खुरनायावहाय जाहोनांगौ। आरो जेब्ला बे बरनो खुरनानै होगोन हाथाखौ अब्ला जों नुनो मोनो जे गामिनि बोराइ बा सेंग्रा बेफोरबायदिया जे बोर बर गोदानखौहाय खबरसेबो सोनो होआलाफानो सेना जानायखौहाय नुनो मोनो आरो। बा सोरबाया दै लखबना होनायखौहाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनाया नोंथाङा बेखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायखौहाय।
औ। औ नोंथां फोरमायजागोन औ दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंना ओ अनला सबाय सामु अनला नारजि औ बेफोरल' नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
अ बे समावनो तारमाने आंबो मोनसे गोसोखांदों तारमाने अ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नाफाम जाबोदों जेनेबा बर' हारिया बे औ नाफामाबो जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जेनेबा जि आइ तेग। मोननाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नाफामखौहाय ओ माबोरैहाय बानायो एसे फोरमायलांसै नोंथां। अ नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांग्रोगोन जेनेबा ना नङा होमबा? नाखौसो नाफाम बानायो नङा होमबा ना ओ गो गोदो गोदाय जेनेबा ओ ना-नाया गोबां जेरै मेरे दुब्लि फोथाराव जोंना ओ मोनोमोन। नाथाय आथिखालावथ' एसे खम जाबाय देसन मोननायफ्रा। औ गोदो जेनेबा नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो ना फिसा नांग्रोगोन ना फिसाखौ जोङो गिबियाव ओ ओ सेन सानानै बा बायना लांनानै बा गुरनानै हमनानै जायखिजाया ना लाना हांग्रनानैहाय जों ओ गिबियाव ओ सानद्रि सायनानै सानद्रियाव सानद्रियावहाय ओ होनानै जोङो सिङाव अर सुनानैबो फोरानग्रोनायबो जायो। अ लोगोसे सि बिनि उनावहाय रानोब्ला जों सान्दुङाव होनानै आरो फोरानथारो फोराननायनि उनावहाय बे नाखौ जोङो ओ ओ देग्लिनांगोन। ओ थास' बिसं होनानै थास' बिसं होनानै बेखौ देग्लिनाय जायो। ओ दोखो दोखो देग्लिनायनि उनावहाय बेखौ जों ओ औवा हासुं बा आथिखालावथ' गोबां प्लास्टिकनि बा बायदिसिना थेमा दोङो नङा होमबा बे फोरबायदि थेमाफोराव औ सोनानै बा औवा हासुङाव मोजाङै सोनानै बेखौ खाथेनानै गोरायै हांगार बा मायबा मोनसे हाजों बा ओरै लिरथेनानै जेबो बा थाम्फै बा बारफोर हाबनो हायै ओरै लाखिना दोनो आरो ओमफाय एसे औ जुदि ओ खाथेनायफोरा बा होथेनाया मोजां जायाबा बे नाफामाव ओ एम्फौ जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ बिनि थाखायनो बेखौ मोजाङै खाथिनांगौ ओ खाथेनायनि उनावहाय जेला बियो सेव सिङाव हारसिंनो सेव्ललिजोबो बे सेवनाय ओ सेवनानै जेला गोबाव जायो बेनि उनावहाय बेखौ जों ओ जानाय जायो।
औ
बेखौहाय जोङो जानाय समाव जेनेबा गिबियाव जोङो ओ खारै ओ खारै होआलासेनोबा खारै होनानै एवना एवफ्राम एवनानै जानो हायो आरो।
औ औ
औ जे जेनेबा बे बर' हारिया बे नाफाम जानायनि थाखायनो आगोलावहाय ओ ओ गेसाव गोफोन जाग्रा बेफोरबायदि मुं मोनदोंमोन आरो जेनेबा नाफामाथ' जेनेबा मोनसे मोनामो नङा होमबा गेसाव गेसाव औ नोंथां औ नाथाय जों जों बर' हारिया जेनेबा जानानै ओ जोबोर गोथावसो मोनो मानो होनबा मोदोमनाय थिग मोनो आरो नाथाय गुबुना ओ गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन मानसिफ्रा बेखौनो जोंखौ गेसाव गोफोन जाग्रा बायदिसिना ओरै होननानै जोंखौ थारमाने आ गोलाव मुगैनाय मुगैजादोंमोन जोङो बर' हारिया औ नाफाम जाग्रा होननानै। बेनि थाखायनो बे नाफामाबो जोंनि मोनसे गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ दासिमाव लागै जेनेबा सोलिबोनाय जोंनि ओ मोनसे गोथाव ओ ओंख्रि रखम आरो नोंथां
औ नांगै नोंथां
लोगोसे बिनि अनगायैबो ओ नारजि नोंथाङा नारजिनि बागै बुंदोंमोन नङा होमबा औ बे नारजि ओंख्रियाबोथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बा सोलिबोनाय बा जोंनि सारा दु ओ बैफोरबायदि हाबाफोराव जों बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
औ सारादुआव जेनेबा जोंना ओ ओ नारजि ओंख्रिजों अमाजों होनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ
औ माने सारादुजों ओ नारजि जानायजों जोंनिया एसे सोमोन्दो दं गोदो गोदोफ्रायनो। नारजि संनायनि बागैथ' नोंथाङानो बुंखाबाय नङा होमबा नार-नारजिया गोखा नंगो नारजिखौ खायफासे मानसिया जानो हाया। नाथाय ओ नारजियाबो ओ जोबोर गोथाव आरो नारजिजों अमाजों जों जायोब्ला जेबो गोथाव मोनो बिनि अनगायैबो जोंनिया ओ अमा बेदर बैफोरबो जोंनि मोनसे ओ बाहायजाबोनाय बा जोंनि बर'नि मोनसे बेदर आरो थारमाने
औ औ
औ बर'फोरा अमा जाग्रा होननानै जेनेबा सिनाय जायो। दा जोंना समाबो जाबायनो नामा नोंथां?
औ औ नोंथां
औ नोंथांजों ओ सावरायनो सावरायनो मोननानै जाना बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
गोजोन थाबाय